औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ मा खालामगासिनो नोंथां
अ नोंथां आं नै दासो ओइ दुब्लिउआव एसे खोथा थिलि थानायखौ माबा एसे आलि दानलाबायना खोला खोलि फैनानै ओंखाम जानानै जौगिसिजों एसे बेदरजों खाजजों जानानै दासो जिरायग्लांदों नोंथां
अ नोंगौ नामा नोंथां ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय बेसेबां थाखाखो ओरैनो नोंथां
फुनायावथ' नोंथां गैलानो जोब्बायानो होनजाबाय आरोना नोंथां बै खोथिया थिलि दब्लायसे दब्लायनै दंबावो। दिनै नै दब्लायनैसो गायबोबाय थो खोथिया थिलि थानायखौ ओरैनो न'खरनि
ओ बिदिबाथ' जोबसिगोनानो माथो नोंथां
औ जोबफ्रामबायानो होनजाबाय नोंथां औ माथो होनबावनो आरो औ
खबरफ्रालाय बोरै नोंथां?
खबराथ' नोंथां बिदिनो गायनाय फुनायनि दिन दाथ' जोब्बाय आरो बिदिनो एसे मोजाङै दंसाबो आरो ना
अ होमबाथ' मोजाङानो नोंथां
औ नोंथां मोजाङानो
औ
ओमफ्राय नोंथां नोंथांनालाय बोरै सोलिदों गायनाय फुनायफ्रालाय?
माथो होनबावनो नोंथां! बिराद खस्थ' जानानै दंलै नोंथां जोंनिथिंजाय माने
अ
बिराद जाहा मेला जानानै दं माने खोथियाखौ एसे थाब फोना लाबायना आङो ओमफ्राय बुस्थुआ नै दायो अखायानो गैया मारै माइ गायनाय जागासिनो दङ
अ अखा गैया आरोना होमबा नोंथां
मेसिनजों दै बोनोबो जोंहा बिराद जारला जानानै दं दैयानो खाथियाव गैयाना आरो बरिंबो गैया जाहैबाय माबोरै गायगोन जा जागासिनो दं आरो सान्दुआबो बिराद गोसा माथो खोथियानो बोरैबा रोमोनाय साइजस नुबाय नोंथां मारै जागोनथाय नायनोसै र' अखायाथ' हानाय नंला बायदिखौनो मोनबाय माथो नोंथां माथो सान्दुंङनो दुंखावगासिनोसो दासान्दि अखा हानायनिथ' जेबोसिन
औ
अ नोंथां होनबा बोथोरा बिराद गाज्रि आरोना नोंथां होनबा
औ बिराद गाज्रि अबस्था जानानै दं नोंथां जोंनिथिगाया ओमफ्राय ओरै ओरैनो गामि एरियायाव नोंथां माबोरै सोलिगासिनो गायनाय फुनायफ्रालाय ओरैनो गामिफोर नालाय?
गामि एरियायावथ' नोंथां जोंना माखासे ना जोब्बाय ओमफ्राय हा एसे एनै बुरजा बुरजा गोनां फ्रा दंबावो आरोना नोंथां बिगासे बिगानै बिदिनो आरो फ्राय बांसिनै जोबफ्रामजोबाय होनजाबाय आरोना नोंथां ओरैनो खायफा खायनै बे बुरजा गोनांफोरल'सै आरोना नोंथां। फोजोबजोब्बायानो होनजाबाय। औ नोंथां नोंथां मोनथिथ' जोब
गामिफोरावहाय गायनोनो मोनाखै
जदि
खोनायाखै
औ खोनादों नोंथां खोनादों
ए गायाखैनो होनदां आं जोंनियावहाय बिदिनो लांदां नो दंजोबो दैयानो गैयाना बोरै गायनो गायग्राफ्रा मालाय गायब मालाय औ
अखायाथ' होथाराखै नङा होनबा नोंथां
हायाखै नोंथां अखाया। अखा हाबालाय एसे गायनाय जासिगौमोनदां माला हायो नेनांसिगोनसो अखाखौ। औ ओमफ्राय जा ए जानायाथ' जाबायमोन सानसुनि जामुंखौ नोंथां
अ मा माजोंसो जानाय जाखो नोंथां
माबासो नोंथां मैथाजों खांख्रायसोमोन
अ हाब माथो खांख्राय मोनजालायनाय जादों होमा नोंथां
औ नंगौ नोंथां हैओइ माबा न' खाथिनि न' खाथियाव दैमा दंमोन जे दैमा गिदिर दं
औ औ अ मोजाङलै नोंथां दैे मा आ थानायफोरा खाथिफ्राव नाबो एसे एनै मोनजालुबाय थायो औ
दै देरबा गिनांगौ जायो नोंथां दैमा खाथियाव थाबाबो माथो औ बिराद गोबां मानोे औ
ओरैनो नोंथां माबायदि खस्थ' खालामो बे दैया नोंसिनिथिं
बिराद खस्थ' खालामो नोंथां दैज्लांनि बे नैबा दाथ' अखा गैयिखायसो आरो मा होनो बांद्राय मा होनो अखा हाबाय थाब्राय एखदम माने लामाफोरखौनो उसिफावजोबनो नागिरो थांलाय फैलाय खालामनो हानो नागिरा माथो बारलांनो हानो नागिरा बेलेगफ्राव थाबाय थानांगौ जायो औ दालांफोराबो गैया गभमेन्टफ्राबो सरखारारफ्राबो नाया माथो
औलै नोंथां बिदिनोसै आरोना जोंथि दङ नोंथां लामाफोरा बबावबा स ससे बानायनाय ससे बानायै बिदिनो दंलाजोबो नोंथां औ माथो बुंबावनो आरो
मोजाङानो नङा नोंथां जोंनिथिंबो लामायानो चस बिदिनो गोजा हाख्ल' हाख्ला अन्थाइ बिदिनो गोजासै आरो गारिफोरानो खारजाया मोसौ लामा बायदि जानानै दंजोबो
अ औ ओमफ्राय नोंथां खबरफ्रा माबाफोरमोन नामा नोंथां
खबरा नोंथां आं माने नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानोदों माने नोंथाङा जुदि फुयाव दंब्ला आरो औ
अ नोंथांथ' फ्रियानो दं नालाय नै ओरैनो जिरायोनाो दं नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा जिब जुनारनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा फंनैसो माबे जिबा माबायदि आरो मा जायो बैफोरनि सोमोन्दै एसे
अ नोंथां औ हागोन आङो नोंथां
अ दे बिदिब्ला बुंलाय नोंथां फंनैसो ओरैनो
अ आं नोंथां बुंनो थाङोबथ' जोंनिथियाय दा माखासे नुनाय जब बिनारफोरखौ माखासे नोंथांमोन मिथिखायो जोंथिं ओरैनो नुनो मोनो ओरैनो मोसौ अबा एफा एनै गराइ बोरमाफोरखौथ जों न न आवनो फिसियो दानि जुगाव गोदान जुगावबो फिखायो। आरो मैसो मोसौ जारसि बेफोर बायदिखौ नुनो मोनो नोंथां जिब जुनारफोरा बिथिं बुंनो थाङोब्ला। आरो माखासे जोंहा थायो हाग्रानि जिब जुनारफोर।
औ औ
ओरै मोफौ मोलाफोर
औ औ
मान्दाब सानदाब बेफोर जिब जुनार मा खायसे अबावबा दंफाङाव थायो अबावबा दनदरफ्राव थायो आरोना नोंथां ओरैनो नु हाग्रानिखौ बुंनो थाङोब्ला नोंथां माखासेखौथ जों जायोबो बै माखासेखौथ जों जाफ्राम जोबोआनो नोंथां ओरै। बन हाफा आरिफोरखौथ जों सालाय लायनानै होसोलायनानै जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
जेसे बांसिन मोनथारो होनोमबाथ नोंथां जोंनिथिंजाय ओरै बै हाग्रानि सेसाया नोंथां। गोबां होसोनानै मोनजायो आरोना नोंथां होसोनो रोंनांगोन एसे। एसे एनै सैमा एसे सि लादबनानै नोंथां औ आरो थां दाथ बेफोर जुनारफ्राथ जोंनि दानि जुगनिसो नाथाय गोदोनि जुगावथ जोंहा गोबां जिब जुनारफोरखौ दंमोन होननानै जों जोंनि आबै आबौनिफ्राय जों खोनानो मोनदों आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
गोदोनि समाव डाइनासर ओंखारला बायनायफोरखौ जों खोनानो मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
डाइनासर आरो जों अख्रांजों दावबायग्रा गोलेरखौबो जों बिरबाय बायो होननानै जों नुनो मोनदोंमोन आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला गोदोनि गोलेरा दानि गोलेरनिख्रुइ जोबोर गिदिरसिन होनायखौ जों नुनो मोन दों आरोना नोंथां औ। औ नोंथां नंगौ नंगौ नाथाय गोदोनि गोलेरि खौ जों लानजायखौ नुनो मोनामोन नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
गोदोनिया नोंथां आथिंया थोंनैलमोन। दाउ बादिमोन आरोना नोंथां एसे ओमफाय खुगायाबो एसे गुसुं जायोमोन नोंथां गोदोनिया। खुगाया एसे मानसि मडेलनि जायोमोन आरोना नोंथां खिनथु हाथाया ओरैजाय गुस्थि सुस्थि सेस बारन जोबनाय जायोमोन आरोना नोंथां।
औ औ औ।
गाङा खिनथु बेना दानि गोलोरनि बादिसोमोन आरोना नोंथां जोंनि दानि दाउफोरनि बादि बिदि एसे माबा नङामोन आरोना नोंथां।
औ
औ साइसयावथ बिदिनो जोबोद गिदिर जायो ओमफाय गोदोनि दिनावथ बे खुनु दा फिसाबो जायोमोनबो होननाय खोनायोमोन आरोना नों
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ।
जोबोर मिजिरो होननाय खोनायोमोन नोंथां बिनि बेदरखौ नोंथां औ। आरो डाइनासरफ्राबो गोदोनि दिनावहाय खोनानो मोननाय बायदि ब्ला माखासे गिदिर साइसनि आरो माखासे फिसा साइसनि थायोमोन आरो गोबां गोबां रोखोमफोरनि डाइनासरफोरखौ जों नुनो मोनोमोन होन्दों आरो ना नोंथां।
औ
गोदोनि डाइनासरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा खोमाया ओरै उदै जरथिं थाहैयो होननाय खोनादों। नोंथां आरो गोदोनाया गोदोना एसे गुसुं आरो खरआ देदसिनमोन होनना खोनादों नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां औ
गां आथिंफ्रा गोगोम गिदिर गिदिर जायो होननायखौ मोन्दों नोंथां। मोदोमा एसे फिसा जायोबाबो आथिङा गिदिरसिन जायो होननायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि दिनाव बे बेफोरखौनो जोंहा दानि जुगनि बोरमा आरिफोर जानाय बायदि गोदोनि बे माबाखौबो दडाइनेसरखौबो जायोमोन होननायखौ जों खोनानो मोन्दों आरोना नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां नों फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां जुनारफोरनि बागै नोंथां
अ हानाया हागोन नोंथां बिदिब्ला आंबो फंनैसो बुंनो थां औ जोंहाथ' जिब जुनार होनोब्लाथ' जों बय बे मिथिखायो आरो माने नुबाय थाखानाय माबे जुनारा माबायदि आरो मा जायो बैफोरखौहाय जों नुखानाय जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा गांसो जाग्रानि बेलायावनो जोंहा मा मोसौ मैसो बोरमा बैफोरो माने गासिबो गांसो जाग्रायाव गोलैयो आरो बेदर जाग्रानि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा जेरै सियाल मोसा मुफुर बन हाफा बैफोर माने नेवलाय बैसोरो माने गासिबो माने बेदर जाग्रानि बेलायाव गोलैयो आरो आरो बिदिनो माखासे मा होनो बैफोरनि माने महर मोखांफ्राबो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो जेरै मोसाखौ बुंनो थाङोब्ला मोसाना सिगांथिं हाथाइया थाइनैया माने गोलाव गोलाव गाहेन साइस जायो आरो सालाया गोजा जायो मानो होनबा मा थैसोबो मोसाया बेनिखायनो साराया गोजा आरो सिगांनि हाथाइा गाहेनथां माथां माने गोलाव जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो लानजाया उनथिंथायाइ गोलाव सिददा जंफलिट जाय माने सिद्दा लायो आरो मोसाया बियो माने खरा खारनो थाखाय जों सिदा लायो होनना बयबो मिथियो मोसाखौहाय लानजायखौहाय माने
औ गाव नोंथां
औ बेबायदिनो बिसोरो माने मैहुर खालामो आरो आरो बोरमा बोरमा मोसौफोरनि बेलायाव मैसोफोरनि बेलायाव जों माने बुंनो हायो बिसोरो माने गांसो जायो ओरैनो नोंथां नों मालाबा मैसो मिनिनाय नुफेरगोन ना नुफेराखै नोंथां
अ नोंथां जोंसेथ' मैसोखौ एसे खमायफिननाय जायो ओंखायनो आं नु सोनायखौ नुनो मोनाखै आरो दा नोंथां मैसो मिनिनायखौ
अ मैसोआ माने नोंथां मिनिनो रोङो मैसो मिनिनाय नायनोबा नोंथाङा ओरै खोलाहा बिलोथिं थांबानो नुगोन बैफोर बैफोराव माने दैयाव नायबानो नुगोन मैसोआ माने दैयाव मोदोमखौ गोजोमनानै माने खर' खल' देखायनानै हाथाय खौल' देखायनानै माने मेगनजों हाथायखौल' नुयो ओमफ्राय मिनिनाय नुयो आरो ना मैसोनि मैसोआ बेबायदि माने दैयाव थानानै मिनियो आरो नोंथां
औ खोब इन्टारेस्ट बसिथार नोंथां मैसोम जिब जुनारनि मिनिनायफ्रा औ नोंथां औ दे जागोन दे औ